हेलौ औ नोंथां।
औ आं नोंथांजों ओ दाउ अमा फिसिनायनि सायाव एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन, नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा इसे?
औ हागोन नोंथां।
औ। जोङो ओ बर'फोरनि ओ दाउ, अमा फिसिनायनि सायाव एसे सा सावरायनि। दा जोङो ओ बर'फोरा औ गुबैयै गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ए दाउ अमाखौ फिसिबोदों आरो गामियारि सुबुंफोरा बांसिनानो जोंना दाउ अमा फिसिनायनो फिसिनानैनो माने गामिया रि नखरफोरा जिउ खुङो।
दा गिबियावनो जोंङो ओ बरफोरा माने एग नाम्बार आव माने से सेथि नाम्बाराव फियो होनबा अमाखौ अमा खौनो जोंना बयबो फिसियो। दोहोनि गोरिब माने बे अमाखौ जोंना बयबो फिसियो।
औ
अमानि अनगायैबो हांसो लखेल दाउ, बोरमा मोस औ ओं बोरमा मेन्दा बेफोरखौ ने बर'फोरा नआव फिसियो।
औ नंगौ नोथां।
औ नआव फिसिनाय जिबिफोरनि सायाव नों थांङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां? माने मा बायदि फिसिनाय जायो माबायदि जोथोन लानांगौ बिनि सायाव नोंबो एसे फोरमायनानै हो नोंथां
औ नंगौ नोथां ओ जोंना दाउ अमा फिसिनाय होमब्लाथ दाना गोदोनि बायदि ओ सोरबा नसेयाव मासे बा मानै बिदि लानानै फिसिनायखौ जोङो बारा दानि जुग दानि मुगायाव जोंङो बारा नुनो मोनला। ओ मानो होननानै बुं औ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दाना गोदान मुगानि गोदान आदब खायदाखोसो बाहायनानै जोंना ओ दाउ अमाखौ बांसिन फिसिनायखौ जों नु नुनो मोनो ओ मानो होननानै बुंबा जोंना ओ औ गोदोनि बायदि ओ माफा मानै फिसिनानै जोंना दा ओ गावनि ओ गोनांथि जानाय गावनि नांगौ जानायखौ जोंना सु फुंनो हाया सोंना औ गोदो जोंना ओ नखर नखर मोनसेयाव ओ अमा मानै बा माथाम बिदि लानानै फिसियोमोन। जोंना दाना जोंना दाना ओ मोनसे फाराम फोर बायदिसिना बा बानायनानै नखरसेयावनो जोंना गोबां अमा ओ फियो ओ दाउफोरनि दाउफोरखौबो जोंना बिदिनो सिगांनि बायदि फिसिला ओ नखर मोनसेयावनो जोंना बिदिनो ओ रोजा रोजा फिसिनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो जोंना बिदि फिसिनानै बारा मुलाम्फा जायाखै बेनिखायनो जोंना दाना औ मुलाम्फानि थाखाय गोबां फिसियो आरो गोदोनि अमा फिसिनाय आरो दानि अमा फिसिनायनि फारागाबो गोबबां नुबोनो मोनदों जों हो मानोना जोङो गो औ मानोना जोङो गोदो गोदो समाव जोङो ननि गुन्दै एबा जोङो ओ जौ संनायनि ओ अफ्रै आरो बायदिसिना जोङो हाग्रानि थास बेफोरखौ हानानै रुनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंना दा समनि आंखाल आरो जोंना मुलाम्फानि थाखाय बेफोरखौ जोंना बारा होआ मानो होनोब्ला बेफोरखौ होयोब्ला जोंनिया थाब थाब देरा गोदो जेनेबा जोंना ओ बोसोरसे गाहामजोंसो मासे अमाखौ फाननो हायोमोन नाथाय जोंना दाना मलै दाना बायदिसिना होनानै जोंना आ अमाखौ ओ मास द मास बा स्नि स्नि मासावनो फाननो हानाय खालामो बिदिनो जोंना दा गोदोनि स्राय गोबबां मुलाम फायाव ओ फैगासिनो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ नोंथाङाबो एसे दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन उम जोङो जिहेथु ओ
औ नोंथां
जोंनिया गामियारि सुबुं हिसाबै जों गामियाव थायो नालाय जोङो ओ जोंनि माखासे गामिनि सु सुबुंफोरा आ जेनेबा रांखान्थिनि बिथिङावबो बां द्राय दोहोनि नङा। आंनि बुंदों आं नोंथां आंनि ओनसोलाव ओ बांद्राय रांफावरिनि बि थिङाव माने धोनि नङा ओंखायनो ओ जोंनि ओ ओनसोलनि सुबुंफ्रा बां बांसिनानो अमाखौ ओ माफा मानैल फिसियो आरो जोंना ओ बायदिसिना बाज जारनिफ्राय बा दखान गलानिफ्राय मोननाय बायदिसिना माने अमानि दानाफोरखौ होआबालासिनो ओ नआवनो ओ जौ संनानै ओ बे बेखौ सावनानै बेनि अफ्रिजों ननिफ्रायनो मोननाय गनदैजों ओ मिक्स खालामनानै होयो आरो जोंना ओमफाय ओ बिनि उनाव जोंना माब्लाबा अफ्रि आरो गुन्दैया थोस्लाबाबा ओ जोंनि माखासे दुब्लि फोथारफोराव बा लामा जिंफोराव मोननाय थासफोरखौ हानानै ओ माइरं एसे ओ होदेरनानै मोननैजों ओ रुनाानै गुन्दैजों लगायनाय नै होनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिदिजोंबो माने गोबां अमा गेदेर जानायखौ नुनो मोनदों आरो ब्रै दान बा बा दाननि गेजेरावनो नैजि रोजा। बा जिदाइन रोजा बेफोरबायदि रां मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव।
नंगौ।
आरो बेफोर बायदि माखासे बायनाय दानाखौ होआ लाबासिनो। फियोब्ला अमाया जानायाव सुवाथसिन जायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
दानि जुगाव नोंथां बुंनाय बायदियाबो नोंथारगौ नोंथां मानो होनोब्ला जोङो दानि जुगाव जोंनो सोलिनो थाखाय माखासे रांखावरिनि गोनांथि जायो नालाय अब्ला जोङो माफा मा नैल' अमा फिसिनानै बा गोदोनि आदब बायदियै एसे अफ्रैबा गुन्दैजों फिसिबाय थायोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हाया।
नोंगौ नोंथां।
माखासे फार्म बानायनानै जोङो मोनसे फार्माव खमैबो जोङो थामजि बा नैजि बा नैजिबा बैफोरबायदि जोङो मोनसे फार्माव अमा फिसिनो हायो आरो बे अमाखौ फिसिनानै जोङो माखासे फिसा आजायनानैबो जोङो माखासे जोङो रां आरजिनो बै रांफोरखौ जोङो माखासे जोंनि मोजां मोजां खामानिफोराव जोङो बाहायनो हायो जेरै बर' जायफोर बर' फरायसाफोरा ओ डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै ओरैनो माखासे गथ'फोरा जों बेखार थाबाय थायो
औ नंगौ।
बैफोर गथ'फोरनो बै रांजोंनो जोङो मोनफा मोनफा मोजां गेलेनायनि सुबिदा खालामना होनो हायो। बा बिसोरनि थाखाय जोङो माखासे दानि गोदान मुगानि ने जेरै गारि गेरेजफोर जोङो खुलिनानै होनो हायो बा जोङो। साइकेल मेकार जों बेफोर बायदियावबो गोबां रां मोननो हायो नालाय बिदि खुलिनो हा होनो हायो। लोगोसेनो जोंनि खानाय सिननाय खानाय सिनग्रा सेलन बेफोर बायदियावबो जोङो खुलिनानै होयोब्ला बैफोर जोंनि माखासे ग्रेजुवेट जानाय बर' गथफोरा ओरैनो थास्लाय स्लाय बैफोर खामानियाव मुखुब जानानै थानो हायो नोंथां जोङो।
अ नोंगौ नोंथां।
फाननानै मोननाय रांखौ ओरैनो बाहायबाय थायाबालासि बिनो बैफोर जोंनि बर' फरायसाफोरनि माने माखासे माने सुफुंनां जोंना गोबां दं। बेफोर बायदिखौ जोङो एसेब्लाबो माने थुलुंगा होनो हायो आरो बेजों ओंखायनो जोङो दानि गोदान मुगा नोंथाङा बुंनाय बादिनो आरो जोङो अमानि अनगायैबो जोङो बोरमा बे बोरमायाव माबायदि जोङो मुलाम्फा खालामनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंना बोरमा फिसिनाय आदबाथ जोबबोर मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बोरमाया बिदि गिबियाव बारा रांखौ खरसा खामा मा जोंना बोरमा औ। जोंना बोरमा फिसा बायनायाव बेसे बेसेखिनि थांदों बेखिनियानो थाङो बेनि उनावथ बिनो दाना साना बायदिसिना बायना होनाङा नालाय। जोंना औ आरो होयो अब्लाबो नों होयो अब्लाबो नोङो खायसे खायसेया होजायो मानोना बेखौबो खम समनि गेजेराव फेदेरनानै थाब फाननो थाखाय बेखौबो खायसे खायसेया मलै बायदिसिना दाना बाहायो। ना औ थेवब्लाबो ज जोंना बोरमा फिसिनाय ओ आदबा जोबोर मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बारा फैसाखौ गावनि आखाइनि रांखौ बारा बाहायालासिनो उनाव ओ मोजाङै जोङो मोजां गाव मोजाङै रांखौ खामायनो हाफिनो। ओ जोंना जेनेबा दा औ। नोंथां
औ नोंथां समाबो जोंना जा थारबाय अब्ला जोङो दोनैनि सावरायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नों थां औ गोजोनथों नोंथांनिसिमबो।